हेल' नों थां
औ नोंथां
आदसा नोंथाङा मा खालामनानै दं
जेरायनानै दं नोंथां
अ जानायफ्रालाय जाबाय
जानायफोरा दहायनो जादों नोंथां
मा ओंख्रि जाखो नोंथां
अनलाजों दाउजोंमोन नोंथां
अ बोथोरफ्रालाय माबोरैसोलिगासिनो नोंथांमोननि जों
बोथोरफोराथ' नैबिदिनि गेजेरावनोसै आरोना नोंथां
औ गायनाय फोनायफोरा जाजोब्बाय नोंथां
जाजोब्बाय नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा नोंथां
औ फिरियालाय दंमोन आरो नोंथां
अ फ्रि दंब्ला नोंथांजों माने टपिक लानानै फैदोंमोन आं सावरायनो नोंथां
सावरायनो हागोन नोंथां
टपिकआनो जादों माने आबहावाखौ जों मानि थाखाय संरैखाथि लाखिनांगौ बेनि थाखाय माने अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
बिदिब्ला आं फोरमायलांनि नोंथां
औ
जों आ आबहावाफोरखौ संरैखाथि खालामनांगौ होनोब्ला जोंङ बिदिनो जिब जुनारनिफ्राय लानानै मानसि दोमसिनिफ्राय लानानै साननाय जायो आरो ना नोंथां जेरै होनोब्ला जोङो आबाहावफोरखौनो साखोन सिखोन लाखियाब्ला बैफोराव थानाय जिब जुनार ओमफाय जे हाग्रायाव थानाय जिब जुनार बेफोरोहायो गासैबो गामि एरिया बा ओनसोल फोरावहाय गोसारजोबगोन आरोना नोंथां जायनि थाखाय जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां गोहोमफोर गोग्लैगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो आबहावाफोरखौ संरैखाथि खालामनांगौ आरो आरो जोङो आफाफोरखौ संरैखाथि लाखिब्लासो आबहावा जोङो जोंनि थाखाय संरैखाथि खालामब्लासो जोंनि थाखायबो मोजां आर ना नोंथां
औ
मानो होनोब्ला जोङो आहावाखौ जों रैखाथि खालामोब्लासो बिदिनो जोङो बारहावाफोरखौबो जोङो मोजां मोनगोन आरो थासारिफोरखौबो जोङो मोजां मोनगोन आरो मानोना जोङो आफानिफ्रायसो गासै बुस्थुफोरखौनो जोङो मोनजोबखायो नंा नङा नोंथां
औ नंगौ
औ मानोना जोंहा आफानि गेजेरजोंनो गोबां बिदिनो आाहुवानि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो गोबां बुस्थुफोरखौबो मोनो आरोा नोंथां जेरैहाय नोंथांब्ला जोङो फिथाइ सामथायाइनिफ्राय नायनानै आबादनिफ्राय लानानै दैनिफ्राय लानानै जों गासैखौबो आबहावानिफ्रायनो मोनजोबो आरोना नोंथाङा
औ
नि ज बेनि थाखायनो जोङो आबहावाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो जोङो आफाफोरखौ जों आफाफोरखौ साखोन सिखोन लाखियाब्ला इदिनो मैला खालामनानै दोनोब्ला जोंनि बारहावाफोराबो जोबोर गाज्रि जागोन आरो मानोना आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर कारखानाफोर ओंखारबाय जायनिफ्राय गोबां खुन्दैफोरखौ गनायखौ जोङो नुनो मोनो आबहावाफोरा जोंना बिदिनो जोबस्रांलाङोब्ला बैफोर खारखानाफोरनिफ्राय गबोनाय उखुन्दैफोरा जे बिदिनो गोबां गोसार ज आरो जायनि थाखाय बिदिनो मानसि बा जिब जुनारफ्राबो थांनानै थानो हानाय नङा आरो औ औ औ बेनिखायनो जोङो आबहावाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो ओ जोङो आफहाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिब्लासो जोङो बि गोबां ओ आबहावाफोरनिफाय फिथाइ सामथायाइफोरखौबो जोङो मोननो हागोन बा आबाद फसलफोरखौबो जोङो मोननोनो हागोन आरो जोंनि बोथोरफोराबो बा थासारिफोराबो मोजां जानानै थागोन आरोना नोंथां मानोना जोङो आफावाफोरखौ जोङो मैला खालामो ब्ला बिदिनो जोंनि बारहावाफोरा गेब्रेंगोन आरो बिदिनो गोबां आबाद फसलफोराबो जानाय नङा आरो जोंनि हाफोराबो मोजां जानाय नङा आरोना नोंथां
मानोना जोङो आफा आफावाफोरखौ जोङो मैला खालामोब्ला बैफोराव गोबां बिदिनो गोहोम खो ख्लैगोन आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोङो जायनि थाखाय जोङो आबहावाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो ना नोंथां
औ
औ ओ बेफोरखौ बेफोरनो गोबां आथिखालनि न' गोबां साननांगौ फैदों मानोना जोंआ आबहावा फोरखौ साखोन सिखोन लाखियाब्ला जोंनि जे जिबफोर जिबफोर बा जुनारफोर बेफोर हायो बैफोर आबहावाफ्राव थानाय जिब जुनारफोरा थांनानै थानो हानाय नङा बा मानसि दानसिफोराबो थांनानै थानो हानाय नङा जायनि थाखाय जोङो आबहावाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो जोङो आबहावाफोरखौ साखोन सिखोन लाखियाब्ला ओ बिदिनो गोबां गोहोमफोरबो गोग्लैनो हागौ मानो होनोब्ला जोङो आ बिदिनो बिदुं बांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन आबहावाफोरा मोजां नङाब्ला बा बो थोरफोरखौ जोङो गेब्रेनायबा ओ थासारिफोरखौ जोङो मोजां मोननाय नङा आरो ना नोंथां आबहावाफोरखौ साखोन सिखोन लाखियाब्ला
औ नंगौ नंगौ
औ मानोना जोङो आबहावाफोरजोंसो जोङो बिदिनो गोबां बुस्थुफोरखौबो मोननो हायो मानो होनोब्ला जों आबहावानि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोरखौबो जोङो आबहावानि गेजेरजोंनो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां।
जेरै आफुवायावनो गोरोब हमनानै थाफानाय जे औवाफोर बेफोरजोंबो जोंहा इदिनो गोबां माल बुस्थुफोरखौ आथिखालनि जुगाव बानायनायखौ नुनो मोनसो मानोना आफायानो आ सुबुंनि जिउआव ओरैबायदि मोनसे मोजांथार जे ओ थासारिखौ लाबोदों बेनिखायनो जोङो आफाफोरखौ ओ गेब्रेंनाय बा बिदिनो मैला जानायफोरखौ जोङो हाबथानांगौ बारना होनदों
औ औ
औ बिनिखायनो जों आबहावाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ मानोना जों आबहावानिफ्रायनो गोबां माल बुस्थुफोरखौबो आथिखाल नु नुनो मोनबाय जे औवा आफहायावनो गोरोबनानै थाफैनाय जे औवा बेफोरजों जोङो न'फोरखौबो लुनाय लुनो मोननायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर ओ दंफांफोरजोंबो जोङो इदिनो बाथामफोरख ओ नुनो मोनबाय बैफोरनि थाखायनो जोंहा आबहावाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो मानोना जोंनि आफहावाया जोबलाङोब्ला बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोराबो जोबलांनो हाग अ आरोना नोंथां औ बेफोरो आंनि साननाय आरो
औ नोंगौ नोंगौ बे नोंथां
मानोना जोङो आबहावाफोरखौ साखोन सिखोन लाखियाबा आं दहाय बुंलांनाय बिदिनो बोथोरफोरा जोबोद गाज्रि जागोन आरो बिदिनो जोंनियाव जों आथिखालनि मुगायावथ जे गोबां गिदिर खारखानाफोर दं बेफोरबो जे बैफोराव बारफोरजों गोरोबनानै थायोब्ला बिदिनो जोंनि आबहावाफोराव गोरोबनानै थायोब्ला बिदिनो गोबां गोहोमफोरखौबो गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरोना नोंथां
औ
औ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जों नोंथांनो फ्राय खोथाफोरखौ बुंलांजोबखाबाय आरोना बेनि गेजेरावनो आं एसे बुंना होबावनोसै नोंथांनिसिम
औ
मा होनदों जों आबहावाखौ मानि थाखाय जोङो साखोन सिखोन बा साफा लाखिनांगौ होनोब्ला जों मा होनदों आबहावानिफ्रायनो जों गासिखौबो मोनजोबखायो आरोना जेरै जों प्लास जोङो मा होनदों जों दंफां लाइफांनिफ्राय जों अक्सिजेन मोननो हायो जों जे जों जेब्ला जों मा होनदों दंफां लाइफांखौ जोङो दानफायलाङो बा जों बिदिनो गोबां मा होनो जों लेथ्राफोरखौ जों फोसावलांनो हमोला ब्ला जों मा होनदों जों जोंनि थाखायनो बेफोरो जोबोद मा होनदों गोहोम खोख्लैगोन आरोना मानोना जों बे आबहावानिफ्रायनो जों मा मानो होनदों दंफां लाइफां बेफोरबायदिनो गोबां दंफां लाइफांनिफ्रायनो जों गोबां अक्सिजेन बेखौबो जों मोननो हायो जों जे हां लायो जों बेखौ मोननो हायो आरोना नोंथां नोंगौना नङा नोंथां औ औ औ आथ आथिखालावथ' जों बेफोरबायदिनो गोबां कारखानाफोरखौबो जों नुनो मोनसै जायगा जायगायावनो जों मा होनदों बेफोरनिफ्राय गनाय उखुनदैनिफ्राबो जोंनि आबहावाखौ गोबां गेब्रें खालामो आरोना नोंथां आरो जों बिदिनो आरो जों बिदिनो मा होनदों ओ प्लास्टिकफोर इउस खालामनाय ना बेफोरबायदिखौ जों माने जानला मोनानला गारनो नाङा आरोना नोंथां जेन जाहाथे बियो आबहावायावहाय मा होनदों गेब्रें होआ आरो
उम
मा होनदों जोंनि थाखायनो मा होनदों मोनसे गिदिर गोहोम जाया आरोना नोंथां जों बेखायनो मा होनो जों जों गाव सुबुंफ्रानो मा होनदों बेखौ मा ओ जोथोनै लाखिनांगोन आरो जों मा होनो साफायै लाखिनांगोन आरो ना नोंथां आरो मा होनदों जों बेफोरबायदिनो दैफोरावहाय जों मा होनदों बेफोरबायदिनो मैलाफोरखौ गारालासे जों मा होनदों उलथा जोङो दैफोरखौहाय साफा सो खालामनांगौ आरो ना नोंथां जेन जाहाथे जोंनि मा होनदों सोलिबाय थानाय आथिखालाव मा होनदों आबहावाफ्रा मोजाङै थायो बा साफायै थायो आर ना नोंथां
ओमहो ओ
जों जेबो गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोना ओ इयुन जिउफ्राव बा इयुन समफ्रावहा आरो ना नोंथां औ औ जों जोंनि आबहावाखौ मा होनदों जों सुबुंफ्रानो गेब्रेंनाय खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरोना बेखायनो जों गाव गावनो साननांगौ आरोना नोंथां एसे जोंजों मा होनदों बिदिनो मा होनदों ओ बिदिनो मुलि खलथाफोर बा बेफोरबायदि एक्सपायेरिं थांनाय मुलिफोरखौ जों सावोब्ला बैनिफ्राय गोबां मा होनो गोबां बिबाङावहाय ओ लेथ्रा उखुनदै बा बिदिनो बिस होनालाय आबहावाखौबो गोबां गेब्रेनाय खालामो प्लास जों मा होनो सुबुंनि जिउआवबो गोबां खैफोदखौ लाबोनो हमो आरोना नोंथा जेन जे मा होनदों बेनिफ्राय गनाय बारफोरा जोंनि ओ खुगाफ्रावबो जों हां लायोबोला मा होनदों बिदिनो हाब